हेल' खोनादोंना नोंथाङा औ ओ मोनाबिलिनि गोज गोन हामनायखौ नोंथांसिम जासिहरनाय थाबाय
औ गोजोनाय नोंथांनिसिमबो
औ औ आं दायो नोंथांजों फंनैसो खोथा सावरायनो सानदों जेरैहाय बर' समाज जोंहा औवानि बाहायथिनि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायनो सानदों सावरायनो हागोन ना?
जागोन नोंथां सावरायजागोन
औ जोंहा बर' समाजाव औवानि बाहायथि होनोब्ला गोबां दङ जे हारि मुवा हाबा खान्थिनिफ्राय लानानै आरो थैनायसिम जोंङो माने जोनोमनि ओमफ्राय थैनायसिमहालागै जोंङो औवाखौ बाहायनाय जायो जेरैहाय जोङो ओ गथ' जोनोम जायोब्ला जोङो नारि हानो थाखाय जोंनि बर' समाजनि सुबुंफोराहाय ओ औवाजों थैनाय बे ओ खाथि बेखौहाय बेखौ बाहायनानै जोङो गथ'नि नारिखौ हानाय जायो औ आरो बेजों लोगोसे जोङो गोबां ओ न' बां लुनाय न' बां लुनाय आरो नखर ओ बारि बागानावहाय ओ जेवरा होथेनायफोराव जोङो औवाखौ बाहायनाय होयो नङा होमबा नोंथां
नोंगौ नोंगौ
औ आरो जोङो बेजों लोगोसेनो ओ ओ औवाजोंहाय जोङो बर' सुबुंफोरा बांसिनानो गासैबो औवानि न' लुनानै औवानि खुन्थि औवायावहाय जों गोबां रोखो मनि गुबुन गुबुन रोखोमै जोङो औवाखौ बाहायो जेरै न'नि खुन्थि आरो न'आव बेरा हिसाबैबो जोङो औवा खौनो बाहायो आरो बेजों लोगोसे न'नि उखुम मुदाखौबो जोंहा बर'फोरा औवाखौनो बानायो आरो बिजों लोगोसे थिं खाथाबनो थाखाय जा ओ ओ सिथा बानायोना बेबो जोंहा औवानि ओ दानि दिनाव जोंहा जेनेबा बे पाकानि न'फोरा फैदोंना गोदोनिफ्रायथ' जों औवानिखौनो बाहायोमोन
औ
दा जोङा ओ बेजों लोगोसे जोङो आरो गोबां बिदिनो थैनाय थिं जोङो लां नो हायो औवाखौहाय माने बाहायो थैनाय समाव जोङो जेरै ओ गोथैखौ बानलांनो थाखायबो जोङो औवानि सां बानायनानै जोङो गोथैखौ बाननानै लाङो औ बेजों लोगोसे ङो जेब्ला गोथैखौ सावो अब्लाबो जोङो औवानि खुन्थि गायनानैसो जोङो बनफोरखौ जाबनाय जायो
औ
औ आरो जोङो बिदिनो ओ न'खरावहाय ओ आबादफोर जेरै जोङो बर'फोरा आबाद गाहाय हारि बिनि थाखाय जोङो न'खर हरावहाय मैगं थाइगंफोर ओ न'आव जानो आन्थाब्लाबो जोङो न'आवनो गायनानै दा जों बेखौ फोरावहाय ओ न'खरनि बारिफोराव ओ ओ बोरमा अमा मोसौ फोर हाबनो हायिनि थाखाय जोङो न'खरखौ रैखाथियाव लाखिनो थाखाय थाखाय जोङो औवाखौनो बेरा महरै जोङो औवाजोंनो बानायनानै लायो
नंगौ
आरो जोङो बेजों लोगोसेनो औवानिफ्राय मोननाय जा ओ औवा गोरलै जोङो बे बेखौबो जोङो ओरैनो दोना आरोना माने जोङो बेखौबो मो ग महरै जायो बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो जाबोदों ओ आरो जोङो मैगंजों लोगोसे से बेखौ माने आसार बानायनानैबो जायो जोङो आसार होननानै बुङोब्ला जोङो मेवाइखौहाय मोननै रोखोमै माने गाबा गाव दा गोसो एरै बानायनो हायो आरो आं मिथिनायाव आङो मोननैखौ मिथियो आं बेखौ नोंथांनिसिम एसे बुंनो सानबाय
औ
औ जोंङो मेवाइखौ आसार बानायनायनि थाखाय जोंङो गिबियावनो मोनसेखौ बुंना लाग्रोनि जोंङो मेवाइ खौहाय मेवाय गोरलैयावहाय ओ बिगुर थायोना बे बिगुरखौ मोजांङै माने जिरनानै लायो। बिनि उनावहाय दै गोथारजों नानै ला नानै माने गोबा गोबा हानानै लायो आरो ओमफ्राय बिनि उनाव जोंङो स्टेल गिलास जोंहाय दानग्लिनानै बिनिफ्राय ओंखारनाय दै खौहाय सेबखांना लानानै मा होनो गुदुं खालामनाय जानाय थावखौहाय गुसु जाहोफिननानै ओ बियावहाय ओ मस्लाफोर जेरै देग्लिनाय बेस गर बेगर जिरा गुन्दै बानलु गुन्दै हालदै गुन्दै आरो संख्रि नांगौ बादि होनानै माने मोजांङै लगायनानै लाना सिसानि बथल एबा बयामावहाय सोनानै सोनानै मोजांङै मारि थेनानै सानदुंआव दोननांगौ आरो सानथामसो सानथाम एबा सानब्रैसो औ बिनि उनाव जोंङो जिबा एबा नैजि साननि उनावहाय माने बियो आसार महरै जानो थाखाय थियारि जायो आरो। ओमफ्राय जोंहा आरो गुबुन मोनसे रोख खोमनि आसारखौहाय जोंङो माने ओ गिबियावनो जेरै हाय जोंङो दहायनि बाय बे मेवाइखौहाय मोजांङै जिरनानै लागोन ओमफ्राय बिनि उनावहाय ओ गोबा गोबा हानानै गिलासजों दानग्लिनानै लायो। ओनि उनावहाय जोंङो दै गुदुं दै गुदुं इग इनि थाखाय जोंङो दै गुदुं एक्सट्रा बानायगोन आरो। दा दै गुदुं बानायनानै ओ बेखौ दैखौहाय गुसु खालामनानै मोनसे भयामावहाय माने बेखौ सोनो ओ दैखौ लखबगोन ओमफ्राय बिनि उनाव जोंङो मेवा बे दांनग्लिना लानाय मेवाय खौहाय ओ बे भयामावहाय दैयावहाय लुनानै हरगोन आरो। होमबानो बेनि उनावहाय जोंहा आसार महरै जायो आरो बेखौ जोंङो बिदिनो ओंखामजोंहाय ओरैनोबो जानो हायो आरो सोरबा बायदिया ओ बेदरफोरजों संनानैबो जायो। आरो बेनि अनगायैबो जोंङो मेवाइखौहाय ओ गोथांङैबो माने मेगं जानो हायो आरो बेदरफोरजों अनला बायदि बायदि नोंथांङा ओ बर' समाजनि गेजेरावहाय औवानि बाहायनायनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथां आंबो दायो बे समावहाय औवानि सोमोन्दैनो फंनैसो बुंनोसै। नोंथांनि बुंनायाबो गासिबो सैथ थोआनो। औवाया गोबां रोखोमनि जोंङो बाहायनो हायो। थिग जेरै नोंथांङा बो जे औवानि सोमोन दै बुंबाय बे गास सिबो जोंनि बर' समाजनि थाखाय गोनांथि। मानो होनोब्ला जोंहा औवा होनोब्ला जों गासै बिथिंङावनो जोंङो औवाखौ बाहायनो हायो । ओ माने औवाया जेबो गाज्रि जानायनि जेबो जेनेबा बेसाद नंङा बियो जोंङो औवा ओ गुबुन गुबुन माहोनो रोखोमावहाय जोंङो बाहायनो हायो जेरै जोंनि दानि साखाथ थिबा खाथिबा जोंङो बिफां लाइफां फोर गायो बेयावबो जोंङो बोरमा मोसौनिफ्राय जोंङो रैखाथ थि होनो था खाय बे औवाखौ जोंङो सिगांग्रो दानग्रोनानैहाय जोंङो बेखौ दानखावग्रोजोबनानै बा खुन्थि सैनानैहाय जोंङो सोरगिदिं बे दंफांनि सोरगि दिं जोंङो जि दे दुथुमनानै लागोन बिनि फ्राय जोंङो औवा खौ बेरा होयो । बिनिफ्रायनो जोंङो जोंनि गायनानै दोननाय बे बिफां लाइफांखौ जोंङो रैखाथि खालामनो हायो आरो थिग बेबायदिनो औवाजों गोबां रोखोमनि बेसादफोरबो बनायनो हायो, जेरै जिरायनो थाखै मुरा बा औवानि सियार बिब-बियो गोदोनि दिनावहाय आजै आजौनि समावहाय जोंङो सिगांगो बे औवानि बेरा औवानि सियार औवानि बेबायदि मुराफोरखौ जों नुनो मोनोमोन । नाथाय दानि दिनावहाय जोंङो बेबायदि औवानि सियारफोरखौ जों नुनोबो मोनला । जोंङो मुरा फोरखो दायो ओ गुबुन बा जोंनि गेजेरावहा सोरनिबा नखरफ्राव जों थांङोब्ला बोरैबा जोंङो नुसनफ्लाङो खिन्थु दायो जोंनि गेजेराव बेफोरो गैला आरो बेजों लोगोसे आं बुंबावो सानो मैगं थाइगं गायनाय जिहेथु जोंनि बर'समाजाव आबादारि आबाद मावनाय हिसाबै जोंङो औवाखौ बैसां बनायो खुन्थि गायो बिनिफ्राय जोंङो लाव बा फरला जिंखा, लिसिरि सबाय आरो बिदिनो केरेला बेफोर खो जोंङो बे औवायावनो जोंङो मानला होनानैहाय जोंङो फिथाइ सामथायाइफोरखौ जोंङो बिनिफ्रायनो जों मोननो हायो।आरो बेजों लोगोसेनो जिहेथु दायो दैज्लां बोथोर दैज्लां जानाय लोगो लोगो औवानिफ्राय जे मोनसे मेवा बेखौ जों मिथि मोनो जों बर'फ्रा बे गासै बेखौहाय जों गासै सैबो मिथियो ओ ओंख्रि जानायावनो होन बा मोखै खालामनाय बा सोरबाया आसार बेबायदि खालामो थिग बेबायदिनो जोंङो ओ दैज्लांङाव हाय जोंङो बे औवा मेवाइखौ दाननानै लायो दानना ला नानैहाय जोंङो ओ बिबायदि मोजांङै सायनानैहाय मोखै खालामनानै उननि समाव अनला बा ओ ब्रयलार बेदर, अमा बेदरजों जानो थाखायबो जोंङो बे औवा मेवाइ खौहाय हानानै सोरबा ओ बथल बा बैयाम बेफोरावहाय जोंङो सोनानै लायो।उनाव जेब्ला जोंङो मेवा बोथोर बा बिनि बोथोरा जोबो अब्ला जोंङो उनावहाय अनला जानो थाखाय जोंङो बे खो बाहायनाय जायो। आरो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि दंबावो । जोंनि गेजेरावहाय । जो जितु औवाफोरखौ जोङो दा गरम बोथोर जेब्ला जोंनि साखाथियावहा औवाया थायो अब्ला जों औवानिफ्रायबो जों सायख्लुमखौ मोननो हायो हायो ।
औ नंगौ ।
औवा सिङावहाय जोङो जिरायनानै बियो एसेबाबो आलादा जायो बिफां सिङाव थानाय बा जों ससे लामा नाव बेरायनाय बे लामाफोरनि बारहावाया एसेबाबो आलादा जायो । गुबुन रोखोमनि जायो जितु जोङोवा सिङाव जिराय अब्ला बे औवा सिंनि बारा ओरैबायदि सुदेम थानदा जोङो बेखौ मोननो हायो औवानिफाय जों गोबां रोखोमनि जोङो गोबां बेबायदि बेसादफोरखौबो मोनगो ना हायो । आरो लोगोसे माइरं जावग्रा जि संग्राय होनो दाला आरो सानद्रै माइरं सालिनो थाखाय माइ सालिनि थाखाय बेखौबो जोङो औवानिफ्रायनो जों बेखौहाय मोननो हायो । आरो नोंथांनिफ्राय फंनैसो आङो मिथिनो थाखाय बे समखौ होबावबाय
औ नोंथाङा जेरै होनबाय जोंनि बर'नि जा बाहायनाय आइजें आयला सानद्रै ओ संग्राय इफोरबायदि होनना बुंबाय नोंथाङा। दा जोंनि गेजेरावहाय जोङो बे ओ न'खराव बाहेरनो थाखाय जा आइजें आयला बेफोरखौ जोङो गोदोनि दिनावहाय गासैखौबो औवानिखौनो नुनो मोनोमोन आ आथिखालावसो जोङो माने फोदा बाननानै जेरै प्लास्टिकफोरनिखौ जों मोननो हायो बेट सिगांनि दिनावहाय जोङो औवानिखौनो जोंङो बाहायनाय नुनो मोनोमोन आरो। जेरै बायदि ओ मेगं सु फ्रा खादायानो होन गोबोर खिगारग्रा खादायानो होन माने गासैखौबो जोंङो आइजें आयला खौ जोंङो ओ औवानिनो मोननो थांङोमोन आरो औ औवानि खनो मोननो हायोमोन। ओमफ्राय जों दिनो ओ जेरै बायदि नोंथांङा होनदों ओ सायानि औवानिफ्रायबो जों साया मोननानै जोंङो बेयावहाय जिरायनानै गोजोन मोनो होननानै जेरै बाय ओय नोंथांङा होनदोंना औवानि सायाव जेरैबाथाय जों आलादा बिनि गुसुआ होननानै थिग बेबायदिनो आंबो बुंनो सानदों दि गुबुन ओ दंफां सिंयाव जेरायनाय फोरनिफ्राय जोंङो हसायनो माने औवायावहाय औवानि सायाव जिरायोब्ला माने ओ बांसिन गुसुखौ मोननो हायो आरो।
औ नंगौ। बिदिब्ला जोंङो दिनै औवानि सोमोन्दै रायलायनाय खौ बेसांयावनो दोनथ'नोसै होनबा गोजोन्थों।
औ औ नोंथां औ औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ दे।
दाननोबो रोंङा।